औ नोंथां खोनादों औ नोंथां।
नोंथाङा ओ दसे सम होनो हागोन ना?
औ दङ' नोंथां ओरैनोसो दङ' आङो।
औ माने आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कलखौ खालामनाय जादोंमोन।
औ नंगौ।
बिबदिब्ला जों। आयदाखौ सावरायलांनोसै नङा होमा नोंथां?
आयदा गैया मा बेखौ एसे फोरमायनानै हरग्रोबा मोजां जायो।
अ बिब्दिब्ला जों माने आथिखालाव ओ दुब्लि बारियाव गोदान मुगाजों। बा गोदान आथिखालावथ' बहुत माने आबाद मावनायाव सोलायनाय फैबाय नालाय बे आथिखा। आथिखाल मुगायाव आबाद मावनायनि सोमोन्दैखौनो सावरायनोसै नामा?
औ-औ।
बिबदिब्ला आं।
बिब्दिब्ला आं नोंथां एसे आयदानि सायाव बुंग्रोदोनिसै आंनो?
औ।
ओह दुब्लि बारियाव आबाद मावनाय होनोब्ला जों सरासनस्रायै माइ आबादखौनो रायखांनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो।
औ अदेबानि जों आरो बेजों लोगोसे। औ-औ ओ बेजों लोगोसेनो जों जेरै- बेसर, सबाय। दालि, सिबिं बायदिफोरखौबो रायखांफानो हायो। औ माने ओ आ-आथि-आथिखालाव। ओ दोरोङारि माने गियानजों आबाद मावोब्लाबो बेवहाय जों ओ गोबां। ओ बिगियानजों दिहुनजानाय बिरोंदामिन बा जौगाखांनाय लोगो-लोगोनो माने आबाद मावनायाव गोबां जौ। जौगाखांनायखौ जों नुनो मोनबोदों। औ माने बे आबादा-आबाद मावनायाव ओ जों गोबां मोजां बान। जायनायबो मोननो हादों होननानै जों मख'नो नांगोन।
आरो।
ओ जेरै-औ जेरै जों सिगां ओ-ओ मोसौ हालजों हालेवनाय सम। समावहाय जोंनो गोबां सम नांगौ। जायोमोन नाथाय आथिखालाव जों ओ बिगियाननि गोहोमजों दिहुनजानाय ओ। बे ट्रेक्टर बा पावार टिलारफोरजों जों। माने हाखौ एवोबा बे हा एवनाय-एवनायाव जों माने खम समनि गेजेराव। जेरावनो माने गोबां हाफोरखौ।
ओ माने हालेवनो हायो औ। ओ बेबायदिनो बेजों लोगोसेनो जों आरो आथिखालाव नुनो मोनदों ओ मिसिन। सिनजों माइ गायनाय। बेखौबो जों गोबां ओनसोलावनो आथिखालाव नुनो मोनो, मानो होनब्ला दानि मानसि। फ्रा ओ गोबां जायगायाव माइ गायनो हाजिरा मोनोब्लाबो बा माइ। गायग्रा ओ सुबुंफोर मोनोब्लाबो नाथाय ओ खायसे जायगायाव। माइ गायग्रा बुहुद माने खम मानसि मोनसै बिनि थाखायनो आथिखालावहाय गोबां जायगायाव माने जों बेबायदि ओ मेचिनजों माइ गायनाय बेखौ नुनो मोनसै आरो।
नंगौ औ नंगौ दा नों थांमोननि ओनसोलाव माबायदि माइखौ बांसिन गायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
बिदिनोथ' जोंनि आथिखालाव जोंनि ओनसोलावहाय माइ बांसिन गायनाय होनोब्ला ओ बेबायदिनो गोदान गोदान माइ ओ‌ जेरै- ओ बेबायदिनो ओ रनजितफोरखो गायोब्लाबो ओ गोबां जायगायावनो दै ओ जोंनि बे ओनसोलखै ओ बांसिन ओ दै थायै जायगा नालाय बोरि जायगा बेनिखायनो ओ बांसिन सापर आइजुम होननाय बे आबादखौ मावो। बेजों लोगोसेनो ओ बा बायदि बायदि गुबुन गुबुन बेबायदि ओ जोलैनि माइफोर खौ लाबनानै माने जोंनि ओनसोलावहाय आबाद मावनो लानायखौ नुदों। जि माइफ्राहा बांसिन माने फिथाइ थायो बेदि, बेखौ नोजोर बोनानै बांसिन बेफोरबायदि माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनसै आरो।
नोंगौ थारैनो माने जाय आबादाव माइ आबादाव दैनि एसे खम बिबांजोंबाबो माइ मोननो हायो बेखौ नायनानै ना?
बेखौ नायनानै औ बेखौ नायनानै बेबायदि गायनायखौ नुनो मोनसै आरो।
जोबोद मोजां। अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव आं मोनसे सोंथि खालामनो लुुबैदों बे समाव माइ गायनायखौ जिहेथु रायलायदों दा माइ गायोब्लाथ' मिथिखागौ जोङो गोबां दैनि गोनां जायो, माइ से केजिनि से केजि दिहुननो थाखाय खमैबो ओ आं मिथिनाय बायदिब्ला बाजौ लिटार दैनि गोनां जायो। आं मिथिनो मोनदों माइ सेर माइ सेरसे जुदि दिहुनोब्ला बाजौ लिटारनि दै ज' गायनो हाब्लासो बेनिफ्राय जों माइ फिथाइ सेरसेखौ जों मोननो हायो बिदि खोनानो मोनदों
औ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ गायनो थाखाय दैमानिफ्राय थिखोनानै लाबोनाय बा सुइस गेटजों थिखोनानै लाबोनाय दै जगायनायनि थाखाय सुबिदा दंना गैया?
ओ नोंथांनि सोंनायनि फिनखौ आं होनो आखायाव लाबाय ओ बिदिथ' ओ जोंनि थिं ओ सुइस गेटनि सुबिदा गैयाब्लाबो ओ बेबायदि ओ दंग'नि दै फैनायनि सुबिदा मोननो हायो। ओ जेराव बे ओ दैया जमा जानानै फैयो। नंगौ ओं बे-बेनिफ्राय जों दैखौ थिखांनानै माइ आबादखौ मावनो हानायनि सुबिदाखौ जों दिनैसिम मोनबाय दं आरो।
जोंनो आबादाव थोजासे गोनां जानाय दैखौ जों बे दंग'निफ्रायनो थिखोनानै आबादाव होनो हायो नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ जोबोद मोजां। ओ बेजों लोगोसे आथिखालाव जे ओ माइनि अनगायै गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै गोरान आबाद बेसर, फाथो आरो बिदिनो सबाय बेफोरबायदि आबादखौ नोंसिनि ओनसोलाव आथिखालाव मावनाय जायो ना जाया?
फोर आबादखौबो जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव मावनायखौनो नुनो मोनो जेब्ला मेसें बोथोर फैयो अब्ला जों गोबां बिबांनि बेसर आबादखौ मावनाय नुयो बेजों लोगोसेनो जिबायदि जायगाफ्रावहाय दै थाया ओ बा बेसर आबादबो मावजाया बेबायदि जायगाफोरावहाय जोङो सबाइ हारिनि माने आबादखौबो मावनायखौ नुनो मोनो आरो
नंगौ दा बिसोरबो आथिखालाव माने गोबां मार्केटआव डिमान्ड नालाय सबायफोराबो सिबिंफोराबो बेफोरो आथिखालाव माने मावजानाय आबाद आरो माने आथिखालाव गासिबो जोंनि आबादारि बिथांमोना आग्लायजासे बा नस्थ' जाजासे जों गारनांजासे खालामनाङा जिखुनु आबाद मावा मानो जोंहा खाथि खालायाव सिगांनि बायदि नंलिया गोजान जायगायाव लांनानै बाजाराव फानहैनो गोनां जानाय आथिखाल माखासे बेसाद मुवाफोरखौ जों जोंनि न' न' थांनानैनो जोंनि ओनसोलावथ' बेफार-बेफारिफोरा लायनाय जायो आरोना नोंथां। जेरै फाथो गय माइ बेफोरखौबो आथिखालाव न'आवनो थांनानै लायनाय जायो। बाजाराव लाबोनो गोनाङानो गैलि आरो बिनि थाखायनो आं सानो आथिखालाव आबादारि बिथांमोनहा बाजारनि आंखाला खम जाबाय होननानै। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि फाननायआ माबायदि सोलियो?
ओ बेबायदिनोथ' नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरै नोंथांमोननि ओनसोलाव थांनानै ओ बे फारिफोरा जेरै गामिनिफ्रायनो बेबाय दि आबादनि फसलफोरखौहाय दिखाङो थिग बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफ्रावबो बेबायदि ओ सुबिदाखौ नुनो मोनो। बुंनो थाङोब्ला आबादारिफोरनि थाखाय बे सुबिदाया ओ जोबोद साबजाथाव होननानै आं आं सानो मानो होनोब्ला ओ बाजाराव लांना फानहैनायाव ओ गोबां आबादारिफ्रानो खस्थ' भुगिनांगौ जायो। बिनि थाखायनो माने ओ फालांगि आरो फोर फोरा गामियाव हाबनानै बे आबादनि फसलफोरखौ लांनाया आबादारिफोरनि थाखाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो मुलाम्फा गोनां औ।
थारैनो आरो नोंथां दा ओ जों दैज्लां समाव जे आलि खोयो नङा होमबा दा आलि खोनाय हायाव नोंथांमोननि ओनसोलाव सबाय खौ आथिखालाव गायो ना गायलिया?
थारैनो नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो आलि खोनाय ओ जि आलि गेदेर थायोना ओ बे आलियावहाय जों ओ दिनैसिमबो बेबायदि बेसर ओ बेसर सरि सबायखौ जों फोनानै होनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ दा बे मोनसे खोब माने जोंनि बर' फोरनि गेजेराव मावजानाय आबाद नङा होमबा जे जायगायाव आलो आलि गिदिर थायो बैफोरबायदि जायगायाव ओरैनो खालि दोनाल'सै बे आलियाव सबाय होनानै उन जेला माइ हायो बेजों समानै बे सबायखौ जों मोननो हायो। दा माइबो मोनबाय आरो माइ गेजेरावनो जोङो स सबायाइ आबादखौबो दिहुनन्नानै मोनबाय आरो। दा बे मोनसे मोजां टेकनिक जोंनि बरफोरनि गेजेराव
औ नोंथां।
नोंथां दा बेजों लोगोसे मैगं थाइ दैज्लां बोथोराव मा मा मैगंफोरखौ मोननो हायो नोंथांमोननि ओनसोला?
ओरैनोथ जोंनि ओनसोलावहाय ओ मेगं थाइगं होननानै बुङोब्ला फिन्दि मैगंखौबो मखनो हायो फिन्दिया जाहैबाय रोखोमसे दैज्लां बोथोराव बोथोरनि मैगं औ ओ बेजों लोगोसेनो
आथिखालावथ ओ नोंथां ओ माने मेसेंनि मैगं बा दैज्लांनि मैगं बेबायदिखौ माने फारागथि दिन्थिनो थाखाय जोबोद गोब्राब नङासै होनबा आथिखालाव मेसेंनि मैगंआबो दै ज्लांआव मोनजासै बा दैज्लांनि मैगंखौबो मेसेङाव मोनजै गुबैयै बुं थांल्बा खुंब्रायाबो गोलै नामा नोंथां दैज्लां मैगंनि बोथोर हिसाबै
ओमफ्राय ओरै बहल जिंखा आरो जों मोननो हाग बेनिफ्राय मा मा मोनबावो जोंहा खायला खायला बारियाव खानानै मोननाय खायला फिथाइ नोंथांमोननि ओनसोलावबो जायोना?
औ नोंथां जायो जोंनिथिंबो
औ दा अब्ला खोब आं सानो नोंथांमोननि ओनसोल आरो जोंनि ओनसोलाव जायफोर मावनाय नेम आरो ओ जा समाजाव जानाय लोंनाय बेफोरखौ आं जोंनिजों गोरोबनाय बायदि मोनहरदों
औ नोंथां गोरोबदों होननानैनो बुंनो हागोन ओ गोब बां बिथिङावनो गोरोबनायखौ जों
मोननो हादों नंगौ अब्ला नोंथां बे समाव जोंहा समाबो जाबाय आरो फिन नोंथांखौ बेबायदिनो जों सावरायनो खौ खाबु लानो हागोन साननानै नोंथांखौ गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय
नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों
दे